खुलुमबाय नोंथां। औ औ खुलुमबाय नोंथां। औ औ औ औ गोजोन
अब्ला अब्ला जोङो दिनै सावरायनोसै।
औ औ औ औ सावरायजायो नोंथां औ। सावरायजागोन दे। दे नोंथाङा एसे बुंफोरना होदो ओ।
औ औ जों गाहायै आबाद नि सायावनो सोनारनानै जिउ खुंग्रा भारतारि लानाय ओंखाय आबादनि सायाव सावरायनोसै आरो ना। औ औ औ। दानि मुगायाव माने बहुत सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा आबाद फोथाराव गोहोमा गोबां गोग्लैनाय होदों दा आबाद होनोब्ला जोंहा गोबां रोखोम खोम गोबां रोखोमनि आबाद दङ जेरै गोरान हायाव मावजाग्रा आरो माने पारमानेन्ट माने अरायथा आबाद जेरै अरायथा आबादाव गय ओमफ्राय खान्थाल थाइजौ बेफोरबायदि गोबौ माने जोरोग्रा दंफां बेफोरो गोलैयो।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
आरो बिदिनो द द' द' दान बेफोरबायदियाव मोनग्रा जोंङो जेरै माइ बिदिनो बेसर सबाय कखलिं बेफोर गोगलैयो आरो बिदिनो पारमेनेन्टआव जेनेबा जोंहा अरायथायाव जोंहा जेरै जोंङो बांसिनानो जिउ राहा खुंनो थाखाय बिदि अरायथा खेथि खालामनो जोंङो जेरै साहा, राबार उम बेफोरनि मादाव आङो दा जानाय लोंनाय जेनेबा थाबाय
औ औ
औ दा जोंहा जानाय लोंनायनि बेलायाव जोङो माइ आबाद मावो।
नंगौ नंगौ
बादावो गोदो जोंङो मोनोमोन जि बारि हासार थाखानाय हाखौ जोंङो थाम थिं खालामनो हायोमोन। दा दिनैनि जुगाव हाया बोरायलांनाय ओमफ्राय दा जोंहा माने हायाव हानि गुना खमायलांबाय। दा जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव जोङो सिगां माइखौ जोंङो ओ बिगायाव थामजि थामजि मन मोनब्ला दिनै जोंङो जेबो होआब्ला दाइन मन जिबा मन बेबायदिल' मोनो दा सुबुं अनबा बांनाय लोगो लोगो जोंनो आबाद खौ
औ
जानायलाय जोंङो गोबां सुबुङानो ओ रासायनारि हासार जायखौ जोंङो ओरैनो साधारन भाषायाव सरकारि हासार होनना बुङो बे खौ बाहायनानै जोङो बिदिनो गोदोनि बायदिनो आ बिगायाव आतायेस मन त्रिस मन मोननायखौ जोंङो नुनो मोनदों दा
नंगौ नंगौ
थाइगंनि बेलायाव आरोना जिंखा भल प
औ
आलु
नंगौ औ
नंगौ नंगौ थारैनो औ
बे खालामनायखौ
औ ओ नंगौ
खालामनोबो गोनां बेराफारसेथिं मानो होनब्ला सुबुं अनजिमाया बांबाय थोआ थोआ जायो औ आरो आबाद मावग्रायाबो दा औ दिहुनथाया खम जाब्ला माने सोलिनो गोब्राब जायो दा
औ नंगौ
बे बेलायाव आं सानदों जुदि जोंङो
औ औ
गोनो हा गोनोखोआरि मुगायावब्लाबो जोङो बे रासायनारि हासार खौ बाहायनायनि सोलायै जुदि जोङो जिबियारि हासार बाहायनायाव जुदि जों बांसिन नोजोर होयो
औ औ औ औ औ नंगौ।
जों रासायनारि हासार बाहायोब्ला जोंहा दिहुनथाया बांसिन जायो नाथाय बे खौ जानानै जोंनि सावस्रियाव दिनै गोबां रोखोमनि बेराम नोरजिया जानाय बेफोरो नुनो मोनदों। गोदो गैयि बेरामफोरा दिनै उज जिदों। जेरै प्रेसार सट्र प्रेसार स्ट्रक आइ बि पि बिदिनो सुगार बायदि बायदि। बेरामा बे हा ए माने सोम दों होननानै गोबां ङानो नाय गनायनानै लायो दा बे बुब्लियाव जोङो जोंनि जान जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय खौ जुदि गोदोनि लामा गिबियारि हासार बाहायनानै एसे माने खस्थ'सिन खालामनानै
औ औ नंगौ
मोजां। जागोन आरो ना। जेरै जेरै जोङो रासायनारि हासार होनानै जुदि जोङो आथायाइस मन गाहाम माइ बोखांदोंब्ला ओ फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंखौबो जोङो जिबियारि हास सार होनाबो हागो मानि हाया
औ औ नंगौ
हागोन औ हागोन जों जेरै जिबियारि हासार होनोब्ला जोंहा गोबां हासार दं जोङो मोसौ खिनिफ्राय लानो हायो बाहायनो हायो आरो बेनि उनाव जोङो ओ बिलाइ सेवनाय दाखोर दाला बेफोरखौ जोङो माने थाइसे मोनसे हाखराव जमा खालामनानै बेनिफ्रायबो जोङो जिबियारि हासार मोननो हायो आरो बिदिनो दाउनि खिनाय बिदिनो बोरमा खि आरो बिदिनो खानस्रि खि खानस्रि फिसिनाबो जोङो बे जिबियारि हासारखौ जोङो ओ दिहुननो हायो अब्ला जोङो बेफोरखौ खालामोब्ला जोंहा बे रासायनारि हासार बायनायावथ जोंहा रां खरसा जाबावो आरो जोङो जुदि गावनो
औ जायो
रांबो खरसा जानाय नङा आरो जोंनि खावस्रि देहाफोराबो थारैनो बेफोरखौ बेफोर फिथाइ सामथाइ खौ जानानै बिसोर दिहुनथाइखौ जानानै मा होनो जोंनि सावस्रिफोरा लोरबां नोरजिया जानाय नङा आङो बेखौ सानदों दा नोंथाङा मा सानदों नोंथांनि साननायखौ नोंथाङा एसे बेखेवना होदो
अ थारैनो दा आबाद होननानै बुङोलाथ जोंनि ओनसोलाव ओ जोंनि रायजोआव जों ओरैबायदि नुबोयो ओ खायसे खायसेआ गोजौ सोलोंथाइ लानानै गोजौ ओ बायदि बायदि बि रोखोमनि खामानि मावलांनायखौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोमै जोंहा खायसे खायसेखौ ओरैबायदि नुयो खायसे खायसेया सोलोंथाइ लानानैबो जों हा आबाद फोथार एबा आबाद मावनायाव मुखुब जानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बिथांमोना सानना लायो ओ जोंनि जिउनि थांखियानो आबाद मावनाय होननानै थिग बेबायदिनो बिथांमोना ओ आ आबाद फोथाराव मुखुब जानानै थानायखौ एबा आबाद फोथाराव आगान होनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा जायखौ जों बिजनेस होनना बुङो नालाय रां खान्थिनि बिथिङाव बुङोब्ला थिग बेबाददिनो जोंहा ओ खायसे से मानसिखौ नुयो जोङो ओ बै आबादफोर फोथाराव एबा बायदि बायदि गेदेर गेदेर आबाद गायो ब्ला लोंनानै थांनानै थानायाव एसे ओ साबसिन जागोन होननानै बिथांमोना जों आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ
बिथिङाव ओ गोसो होनानै गेदेर गेदेर ओ आबाद गेदेर गेदेर बायदिसिना रोखोमनि आबाद मावनानै गावनि जिउ एबा नखर सालायलांनायखौ जों नुबोनो मोनबोगासिनो दङ
औ
दा गोबां रोखोमैनो जोङो ओ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो जेरै गेदेर गेदेर आबाद मावनानै गेदेर गेदेर फालांगि खालामनानै बिथांमोना आबाद मावनानै जा आबादनिफ्राय मोननाय फसल बै फसलफोरखौ ओ रा फालांगि बिथिङाव फालांगि खालामनानै बिथांमोना गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो थिक बेबादिनो जोंहा ओ आबाद खालामनायाव बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जों आं गोदोनिखौ बुंनोसै जोंहा गोदोहाय ओ हालजों मोसौ हलिजों न'खरनि फिसिजानाय मोसौ हलिजों जोंहा हालेवनानै आबाद खा खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथि खाल ओ ओ जोंहा आथिखाल समनि आंखाल जायनि जाहोनाव जों संसोखौ होसोस्लाबनो हायै जायेनाव जोंहा आथिखालनि ओं ओंखारनाय जा ओ दोरोङारि ओ गोनोखोरोङारि ट्रेक्टर मेसिनारिफोरजों जोङो हालेवनां जायो मानो होनोब्ला जोंहा समनि गोबां आंखाल ओ मोसौजों हेवोब्ला जोंहा ओ सानसेयावनो जों नांगौखिनि खौ हेवसाय ट्रेक्टरजों हेवोब्ला जोंहा गोबां बिबांनि हा जोङो एवनानै लानो हायो सानसेयावनो दा बे बिथिङै नायोब्ला जोङो ओ आथिखाल मुगायाव नुनो थाङो ट्रेक्टरजों हेवनायखौनो नुनो थाङो जों गुजि एबा गुजिबा जौखोखोन्दोखौनो जों ट्रेक्टरजों हेवनानै आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ
थाङा औ एसे सिगाङावनो बुंलांखाबाय नोंथाङा ओजा ओ हासारनि ओ सोमोनदै दा आङो बेफोरखौ बुंथ' होननो सानला ओ दा आबाद मावना मावो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ जोंहा दैनि गोनांथार जायो खायफा खायफा आबादाव जोंहा दैनि गोनांथिथार जायो जाय बेनि जाहोनाव जोंहा आबाद फोरखौ दैनि गोनां गिसि जानाय आबादफोरखौ जोंहा बांसिनै दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। ओ थिग बेबादिनो जोंहा उम खायफा खायफा आबादाव ओ अखानि गोनांथिथार जाना फैयो। मानो होनोब्ला अखाया फैयाब्ला जों आ जेरैहाय माइ आबादखौनो जों मावनो हाया। बेसेबां जोङो दै ज बायनानै गायनो बेबो नङा होमबा थिग बेनिखायनो जोंहा ओ औ औ खायसे खायसे आबादाव दै नांगौ आरो खायसे खायसे आबादाव दै नाङालासिनो जों आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे रोखोमैनो जोंहा खायफा खायफा आबादखौ जोङो दैमा सेर सेरबो गायनायखौ जों नुनो मोनो जाय आबादाव दै नांगौ जायो
औ
औ बे आबादखौ जोङो दैमा सेेराव बांसिनै मावनाय नुनो मोनो जायनि जाहोनाव दै नांथारगौब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि मेसिन फोरजों जोङो दैखौ ओ जेबो उसुब सुबिदा जाया थाबनानै लाबोना होफैनो हानाय बायद दि जोंहा ओ दैमा सेेराव एबा दैमा सेेरफाङाव गायनायखौ जों नुनो मोनो। औ दा बेनि रोखोम बे रोखोमैबो जोंहा गोबां गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मो मोन ओ जेरैहाय ओ नोंथाङाथ' बुंखालांबाय जेरैहाय ग गोबां रोखोमनि ओ गोबाव सम जोरनाय जेरैहाय दंफां लाइफांनि आबादबो मावनाय जों नुनो मोनो। जेरैहाय सिगु सि न दंफां, ओ तितासाब दं फां, गामबारि दंफां बायदि बायदि रोखोमनि दंफांफोरनि जोङो आबाद मावनाय नुनो मोनो। दा बेनि गेजेरजों बो जोंहा ओ जोंनि ओनसोलाव थाइलिर आबादबो मावनायखौ जों नुनो मोनो। थाइलिर फि थाइनि आबाद जायखौ बुङो जोङो। ओ दा बेनि उनाव जोंहा दंबावो खुसेर आबाद, जुखाम आबाद बायदि बायदि आबाद जोङो मावनानै जोङो रांखान्थि बिथिङाव ओ जौगाबोनाय एबा ओ फालांगिरि बि थिङाव ओ खालामनायखौ जों नुबोगासिनो दङ'। दा बेखिनिखौनो आङो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। जोंहा समाबो जानानै फैबाय। नङा होमबा नोंथां? औ औ औ औ। औ नोंथांजों गोबां खोथा सा सावरायनानै ओ गोबां खोथा मोन्थिनो मोनबाय। आसा खालामो नोंथाङाबो आंजों सावरायलायनानै गोसोआ गोजोननाय मोनबाय। नंगौ नोंथां औ औ थारैनो ओ एसेनोसै नोंथां गोजोन्थो औ।
औ दे गोजोन्थों।